हेल'!
अ हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ आङो नोंथांजों दिनै बोथोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथांजों सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बोथोरनि सोमोन्दै एसे
औ हागोन दे नोंथां।
औ दे बुंलाय
बोथोर होनब्लाथ' जोंना ओ जोंनि भुमखौ सोरगिदिं बारा साग्लोबनानै दं।
औ औ
बारनि बे साग्लोबनायखौ बारमण्डल बुंनाय जायो।
औ
बारमडलाव नाइट्रजेन अक्सिजेन कार्बन डाइ अक्साइड बायदि गेस थानायानायनि अनगायैबो दै खफ' आरो हाद्रि सेरेबफोर थायो।
औ औ नंगौ
औ गुबुन गुबुन समाव जोंनि बारमण्डलनि थाथ थायनि सोलाय सोल' जायो नङा होनबा जेरै ओ साननि समाव सरासनस्राय गुदुं आरो हराव गुसु जायो। माब्लाबा बार बारो माब्लाबा अखा हायो आरो माब्लाबा बारहुंखा सारन्थाइबो फैयो।
औ
बारमण्डलनि बेबादि मोनफा मोनफा थासारियानो बोथोर सोमजि होयो आरो।
औ औ नंगौ
जेब्ला अख्राङाव जोमै थाया होनब्ला अख्राङा स्रां जायो।
औ औ
सरासनस्रायै फुं आरो बेलासियाव बोथोरा एसे गुसु थायोब्लाबो सानजौफुुंआव ओ सानजौफुुंआव नायोब्ला गुदुंङा बांसिन जायो आरो।
औ औ नंगौ
बेबायदि बोथोरानो जाबाय स्रां बोथोर स्रां बोथोराव गासै बो रोखोमनि हाबा हुखा मावनो खाबु मोनो।
औ औ नंगौ
माब्लाबा अख्राङा गोसोम जोमैजों साग्लोबजायो।
औ
बेबायदि बोथोरा जाबाय दोमैलु बोथोर।
औ औ
गुदुं सानाव एबा दैज्लां बोथोराव दोमैलु जाबाय थानायखौ जों थारैनो नुबाय था नुबाय थायो नङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ
सरासनस्रायै अख्राांव जेब्ला जोमै थायो होमब्ला अखाबो हायो।
औ
अखाजों लोगोसे माब्लाबा मोफ्लाबनाय अखा खोरोमनाय बायदिबो जानो हागौ।
औ औ
आरो अखाया माब्लाबा फिसा फिसा एबा गोबा थाइख्रियो आरो माब्लाबा अखा दामब्राबो हायो आरो बेबादिनो बोथोरानो जादों अखा बोथोर
औ
आरो माब्लाबा बारा जोबोद गोख्रै बारो बिनि जाउनाव न' बां बिफां लाइफां बायदिफ्रा बायनानै गोग्लैयो
औ
माब्लाबा गोख्रों बारजों लोगोसे जोमैनि सोगोमनाय मोफ्लाोमनाय खोरोमनायजों लोगोसे जोबोद बुरजायै अखा हायो बेबायदि बार अखाखौ बारहुंखा होननानैबो जोङो बुङो आरो।
औ।
माब्लाबा गोबां सानहाला गै अखा हायाबाबो जानो हागौ गोबाव सम ओ सान अखानि आंखालाव बोथोरा गोरान जाबोयो।
औ।
जायगा जायगा हाया दखर दखर गावनो हमो बेबायदि बोथोर खौ खरां बोथोर एबा रानस्राव बोथोर होननानैबो जोङो
औ औ नंगौ।
बोथोरा जेब्लाबो एखे थाबाय थाया।
औ।
आरो सानसेनि गेजेरावनो बोथोरनि सोलाय सोल' जानायखौ जों नुनोबो मोनो।
औ।
माब्लाबा बोथ बोथोरा जोबोद गुदुं आरो गोजोन गैयै जायो माब्लाबा गोजांलायनाय बार बारनानै बोथोरा गुसु जानानै फैयो। माब्लाबा अखा बारा हानानै लामा सामा उसिफावजोबो। आरो थांलाय फैलायाव हेंथा खालामो आरो।
औ औ नंगौ।
सम सम गोख्रों सारअन्थाइ बारहुंखा फैनायनि जाउनावबो न' बां बिफां लाइफां बायदिफोरा बायनानै गोग्लैयो। बेबायदिनो जोङो जेब्लाबो बोथोर गुस्लायनायखौ नुनो मोनबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थायो आरो।
औ नंगौ। औ।
बारमण्डलनि दुंथाय बा नारथाय बा नारथाय बारनि दिग आरो खारथायाइ अखानि बिबां जोमैनि दाखिनाय बाराव थानाय दै खफ'नि बिबां बायदियानो
औ।
बोथोरजों सोनारनानै थायो।
औ।
बेफोरनो जाबाय ओ बोथोरनि मोनफा मोनफा थादेरसा आरो।
औ औ नंगौ।
बे थादेरसाफोरनि बांद्राय खमद्राय जायोब्ला बोथोरा सोलायरि सोलायो आरो।
औ नंगौ।
जेरैबायदि गोलोम बोथोराव बोथोरा गुदुं जायो।
औ।
गेजेर गेजेर अखा हाख्रेबबाय थायो। बिदिनो आसार जेठ दाननि दिन दिनाव माखासेखौ गोलोमनायनि बोथोर होननानैबो जों मिथियो आरो।
औ नंगौ।
दैज्लां बोथोराव अखाया जोबोद बुरजा हायो आरो दैमा दैसा जामफै हाखर बायदिफ्रा दैजों उसिफावो चाअन आरो भाद्र'नि दानि सानफोराव दैज्लां बोथोरा इदिनो सोलिबाय थायो आरो।
औ औ नंगौ।
आसिन कार्तिक दाननि मेसें समाव बोथोरा स्रां जायो। बे समखिनियाव बारा गुदुंबो नङा आरो गुसुबो नङा।
औ।
एसे मिडियामाव थायो आरो।
औ औ नंगौ।
आघन आरो पुसताननि सानफ्राव दुफां बोथोरा जाखांबोयो बे बोथोराव लासै लासै गुसुनि सुहाबनाय बारा जायो आरो निहोर खुवाफोरा गोग्लैनो हमो।
औ।
गोजां बोथोराव ओ सुहाबनाय बारा जायो। माग आरो फागुन दाना गुसु बोथोराव गोग्लैयो आरो। बे समाव अखाया एसेल' हानायनि जाउनाव बोथोरा गोरान आरो हाद्रि गोनांबो जायो।
औ नंगौ।
बिदिनो उदां बोथोराव ओ गुसुआ बांनाय जोबहैयो। आरो बोथोरा फारियै गुदुंं सिन गुदुंथिंजाय थांनो हमो।
औ नंगौ।
सैथ्र' बैसागनि बे सान माखासेयाव एफा एनै गोबां अखा हायो आरो।
औ।
बेखायनो बे बोथोरा बिफाङाव गोदान बिलाइ गोरलै ओंखारो।
औ।
बे समावनो आसामाव बैसागु बोथोरखौ ओ
औ।
फालिनायखौ जोङो नुनो मोनोबा जोंनि ओनसो सोलाव बैसागु बोथोरखौ फालियो आरो।
औ नंगौ।
बिदिनो बोथोरखौ नायनानै जोंनि गाननाय जोमनाय आरो थानायनि ओ थानायाबो आलादा जायो जेरै बायदि बोथोरजों गोरोबनानै गाननाय जोमनाय ओ खामनाया मोजां ओम गरम दिनाव गोबा खुननि जि गानो जोबोद आराम मोनो आरो।
औ नंगौ।
जोंनि मोदोमनिफ्राय गरम दिनाव सरासनस्रायै बारासिन गोलोमदै गयो बेनिखायनो गरम दिनाव खुननि जि गानोब्ला बेयो जोंनि गोलोमदैखौ गोरलैयैनो सोबखाङो आरो।
औ नंगौ।
खुननि सिया मोजाङै दैखौ सोबखांनो हायो आरो बिनि गेजेरजों बारा हाबनो बा ओंखारनो हायो।
औ नंगौ।
इखौ खुन्दुं एबा लाइल'नि पलिस्टार बायदिफोर खुन्दुंजों बानायनाय जि गानोब्ला मोदोमनि गोलोमदैया ओंखारलांनो हाया आरो
औ
बिनि मोदोमाव मानलुग्रा बा खुजालि गोलोम दै माइसुं
औ
मानस्रावग्रा आरि जों जोङो जुजिनो गोनां जायो आरो।
औ नंगौ।
गरमनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो गिसिबनि बारसिबो आरो मोब्लिबनि फांखा लायो होनबा
अ औ औ नंगौ।
माब्लाबा गिदिर बिफांनि सायाव जिरायनानै मोदोमखौ गुसु खालामो बिदिनो गरमनि दिनाव जों थाइजौ खान्थाल आरि फिथाइ सामथाइ ओ गाइखेर दाखा
औ
आरिखौ जोङो जानानै मोजां मोनो। बिदिब्ला नोंथाङा ओ बोथोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो।
औ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो बोथोरखौ जों बेबायदिनो नुनो मोनो। ओ दाथ' दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बो थोरावथ' गोबां अखा हायो ओ बेनिखायनो जोंनि ओ नसोलफोरावबो गोबां दै लोमसावनायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरबाय दिनो मेसें बोथोराव अखानि बिबाङा एसे खम जाबोयो आरो। बेनिखायनो जोङो दुब्लि फोथारफोराव बा जायगाफोरखौ जोङो रानस्राव धुला बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
ओ बेफोरबायदिनो आरो ओ जोङो मेसें बोथोराव गुसुखौ बांसिन मोनो
औ
आरो माब्लाबा माब्लाबा जोङो बर' खोबनाय बा नियार खोबनाय खुवा खुनाय बेफोरबायदि नुयो आरो बोथोरफोरखौ आं आरो दैज्लां बोथोराव अखा हानायनि थाखाय बोथोरफोरा एसे दोमैलु दोमैलुबो थायो आरो मालाबा स्रां स्रांबो जायो आरो औ बिदिब्ला नोंथां जों दिनैनि सावरायनायखौ बेवहायनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे
औ